हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ।
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दंना?
औ नोंथां।
दावबायनायनि सायाव आं एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दावबायनाय बुङोब्ला जोङो गुबुन जायागायाव थाङो। नायनो थाङो दावबायो आरो गुबुन जायगानिफ्राय मानसि दावबायनो एबा नायनो फैयो जागाखौ बेफोरजोंनो जोङो। बिनि बेखौनो लानानै दावबायनायनि सायाव जों एसे फोरमाय राय ज्लायनो सानदों आरोना
औ
जेरै जोङो सुकि हाजो सुकि हाजोआव जों मा मा नुनो मोनो? सुकि हाजोआव थाङोब्ला जोङो दैमा दैसा स्राय स्राय बोहैनाय अन्थाइ गिदिर गिदिर
औ
बैग्रि दंफं बैग्रि दंफंखौथ' गोबाङानो नुनो मोनो बैग्रि दंफंङा सुखि हाजोआव दङ बोग्रि दंफंङा आरो हाजो हाला आरो सिरिजों गाखोलांनाय मोनसे नायनो हानाय बिदिनो समायना जागा दङबावो
औ
आरो दैमा दैसा स्राय स्राय बोहैलांनायाव खायसे खायसे मानसिफोरा दै गुसुआव दुगैनोबो फैयो खायसेया नायनो फैयो खायसे बेफोर बायदि नायनो फैनाया दावबायनो फैनाया जानुवारि, डिसेम्बर बिदियाव फैनाय जाहैयो। थांनाय जाहैयो बेफोर जागाखौ नायनो दावबायनो जोबोद समायना थासारिखौ नुनो मोनो दंफां लाइफां सोमखोर समायना दंफां लाइफां हाजो स्राय स्रायबो हैनाय दै अन्थाइ गेदेर गेदेर दाावमा दाउसानि मिलौहाब देंखोजों देंखोखौ खोनानो मोनो जोङो
आरो गुबुन जायगानिफ्रायनो मानसिफोरा दावबायो दावबायनो ओफ्राय नायनो फैयो जागाखौ
उ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ
औ आरो दारागाव हाजो दारागाव हाजोआव थाङोब्ला जोङो बेवहाय बो बग्रि दंंफं नुनो मोनो हाजो नुनो मो हाजो समायना हाजो समायना थासारि आरो दैमा दैसा स्राय स्राय बोहैनाय दै गुसुआव मानसिफोरा दुगैनो थाङो बेवहाय गोजान गोजान गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायनो फैयो जागा नायनो फैयो समायना हाजो हाला मिथिंगाया समायना मिथिंगाखौ नायनो नो फैयो। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दैमा दैसा स्राय स्राय बोहैनाय अन गथाइ गिदिर गिदिर हाजो समायना हाजो आरो बगामाथि बगामाथियाबो जोबोद समायना जोबोद समायना बेवहायबो बुग्रि दंफंङा बग्रि दंफांखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोबोद समायना सोमखोर दंफां लाइफां स्राय स्राय बोहैनाय दैमा दैसा आरो नाव गंसे नावबो नुनो मोननाय जायो दै बारनायनि थाखाय आरो अन्थाइ गिदिर गिदिर स्राय स्राय बोहैनाय दै
ओं
दै गुसुआव दुगैनो फैयो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायनो फैयो। आरोम बेजों बुद्ध' टेमपोलबो नुनाय नुनो मोन्नाय जायो बखामाथियाव समायना बुद्ध' थेम्पो दङ' सिरिजों सिरि गोलाव जों गाखोलांग्रोनानै जोङो बुद्ध टेम्पोलस समायना बुध टेम्पोल नुनो मोननाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोबोद समायना मिथिंगायारि दंफं लाइफां आरो जोङो दावराइ गाबनाय मैदेर गाबनाय खोनानो मोननाय जायो बगामाथियाव आरो गुबुन गुबुन दाउफोरनि गाबनाय जुनारफोरनि गाबनायखौबो खोनानो मोननाय जायो। गुबुन जागानिफ्राय मानसिफोरा दावबायनो फैयो जागा नायनो फैयो।
नोंथाङाबो माबा मोनसे फोरमायनो हागोन ना बेनि सायाव
औ नोंथां बिदिनो दावबायनाय होनोब्लाथाय जों सुबुं माहारिया दाव बायनानै मोजां मोनखायो बिब्दिनो दाब दाब जागायाव दाब दाब जायगान निफ्राय फैयो थाङो जोङो दाउ बायनानै ए जोबोद मोजां मोनो मानो होनब्ला दावबायनाय होनोब्लाथाय जों बा बांसिन जानुवारि डिसेम्बरफोराव ओं थांनाय जायो। मानो होनोब्ला बे बोथोराव ओ बिफां- लाइफांफोरा जोबोद समायना जायो बिदिनो सोमखोर समायना बेदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला सुकि कि हाजो बे सुकि हाजोआवबो जोबोद समायनाय समायना बिफां लाइफां जा बुंफबनाय हाजो सोमखोर सोमखोर ओ बिब्दिनो अन्थाइ गिदिर गिदिर नुनो मोनो बिदिनो बिफां लाइफां बायदि बायदि बिफां लाइफां बैग्रि दंफां बायदिसिना ओ बिदि दंफांबो जोङो नुनो मोनो बिदिनोम जोङो ओ दलं बारनानै बिदिनो जोङो ओ सिरि गोजौ सिरि गोजौैयै थाबायलांनोबो हायो बिब्दिनो जों जोबोर मोजां मोनो आरो बेदिनो दावबायनानै ओ बिब्दिनो बगामाथि इ होनोब्ला बगामाथियावबो बिब्दि नो अन्थाइ दङ' बिदिनो दैमा दङ' ओ बिदिनो
जोबोद समायना समायना बिफां- लाइफां दङ' बिदिनो बोग्रि दंफं बिदिन सिगुन दंफं ओम जोबोद समना समनाना दं आरो ओ जोबोद सोम जों बिफां लाइफांजों बुंफबनाय हाजो बिब दिनो ओ बेवहायबो सिरिजों ओ गाखोलांनो हानाय जायो। ओ बिब्दिनो उम सिरिजों गाखोलांनानै बिब्दिनो ओ बुद्ध मन्दिर मो मोनहैयो ओ बेवहाय जोङोम ओ बेवहायबो जोङो नायहैनो हायो। जोबोद समायना ओ नुनो मोननाय जायो। इदिनो ओ जों सुबुं माहारियाम ओ सोरबाबा अबावबा थाङो सोरबाबा अबावबा फैयो बिब्दिनो ओज जोङो ओ बयबो दावबायनो मोजां मोनखायो दाब दाब जायगानिफ्रायबो फैयो दाब दाब जायगानिफ्रायबो ओ थाङो बिब्दिनो दानाथ' ओ बेरायनाय होनोब्लाथाय बिदिनो ओ दावबायनो थाङोब्लाथाय दाना ओ बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनिबो जों बिदिनो फटह उनुर लानानै फैनो हायो बिदिनो जोबोद स समायना समायना मोनो आरो गोसोफोरखौ ओ जोबोद मोजां मोनो बिब्दिनो जोङो बहाबा दैमायावनो हाबनानै जोङो फटह' दैखाङो। बिब्दिनो जोङो बबेबावबा दालाांावनो थानानै बबावयावबा सिरियावनो जनानै जोङो फटह' दैेखांनाय जायो। बिदिनो जोङो थासारि बिब्दिनो जायगाफोरखौ नायनानै गोसो खौ गोजोनग्लायनाय मोनो मानो होनोब्ला जोंहा बिब्दिनो जो दावबायनो थाङोब्लासो जोंहा दुखु दाहा ओ जोङो दोनथनानै बेफोरनि मिथिंगानि बे बायदि समायना महरखौ नुयोब्ला जों गोसोफोरखौ गोजोनग्लैनाय मोनो बेनिखायनो जोङो बिबदिनो बोसोराव खेबसेब्लाबो जोङो बेरायनो बिनो जानुवारि सेम्ब बेफोरावहाय जोङो बांसिन थांनाय जायो आरो नोंथां आरो बांसिन फैनायबो नुनो मोनो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफोरबो जोङो लोगो मोनहैनो बिब्दिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय बिबदिनो फैनाय नुनो मोनो लोब लोब बिदि बिब्दिनो सुबुं माहारिफोरखौबो बिब्दिनो नुनानै बिब्दिनो समायना मिथिंगायारि जायगाफोरखौबो नुनानै बि्दिनो जोङो गोसो खौ गोजोनग्लायनाय मोनो आरो हेलौ नोंथां
औ नों
नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां?
नोंथां फोर फोरमायनो दङब्ला फोरमायनो हागोन दावबायनायनि सायाव
औ नोंथां जेरै दावबायनायखौ होनोब्ला स्कुल कलेज बेफोरनिफ्रायबो पिकनिक हिसाबै बेनिफ्राय सारभे हिसाबै लांनाय जायो गथ'फोरखौ पिकनिक हिसाबै लाङो। गोसोखौ खुसि खालामनो थाखाय गोसो गोसोखौ एसे गोसोखौ खुसि खालामनो थाखाय गथ'फोरखौ लांनाय जायो गासै फरायसालिनिफ्रायनो गथ'फोरखौ लांनाय जायो बिसोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो थांफ्ला थांफायो बासजों लांनाय जायो। माबा मोनसे गारि लानानै लांनाय जायो बिसोरखौ सुकि हाजो दधारागाव हासो बगामाटि बिफोराव नायनो लांनाय जायो। आरो कलेजनिफ्रायबो बुङोब्ला सारभे खालामनो लांनाय जायो अबाव मा नुखो माबायदि जागाखौ नोङो मोनखो बेफोरखौ नट खालामना लानो होयो। बहि गांसेयाव ग्रुप बानायना होनानै नट खालामनानै लानो होयो नों अबाव अबे साखाखौ मोजांसिन नुखो माबायदि नुखो हाजो हाजो दङ सिरि दङ बुद्ध टेम्पोल दङ। अ दैमा दैसा बोहैनाय स्राय स्राय अन्थाइ अन्थाइ दङ बेसे मा मोजां नुखोबा बेसे मा दङ गासिखौबो जोङो बहियाव लिरनानै लानांगौ बेफोरखौ बेफोरनि थाखायबो जोंखौ बेफोराव दावबायनो थाखायबो जोंखौ लांनाय जायो स्कुल कलेजनिफ्राय नोंथाङा खोनादों ना?
औ
हेल' नोंथां।
औ
औ आरो इउकियाम हाजोखौ बुंनो थांङोब्ला इउकियामाबो जोबोद जोबोद समायना जायगा बेवहाय सिगुन दंफां नुनो मोननाय जायो मोनसे दैमा मो- नुनो मोननाय जायो दलं मोननाय जायो आरो फटक साफायग्रा मोनसे समायना जायगा बानायना दोननाय जादों जायो आरो वाटारफलबो नुनो मोनो बेवहाय आरो गोबों गोबां रोखोमनि मानसिफोरा गोबां रोखोमनि जि जोम जानाय लोंनाय हाजोनि मेवाइ आरो माइक गोबां गोबां रोखोमनि आसार माबा माबि बेफोरबायदि इउकियाम हाजो इउकियाम पिकनिक स्पटस बि बेवहाय दावबायनो फैनाय मानसिफोरा नायनो फैनाय मानसिफोरा बेखौ बायो बिदि इउकिएम हाजोआबो जोबोद समायना बिदिनो स्राय स्राय दैबो हैनाय हाजो नुनो मोनो आरो वाटार फलबो दंङ बिदिनो गोजान गोजाननिफ्राय मानसिफोरा बेवहायबो दावबायनो फैयो कलेज स्कुलनि फ्रायबो बिदिनो लानानै फैयो। नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां।